हेलौ खोनादोंना नोंथां औ गोद गोजोन मोनाबिलि नोंथाङा ओ गोदोन मोनाबिलि
औ गोजोन मोनाबिलिनि।
हेलौ नोंथाङा दा ओ बेस्थ नामा।
बेस्थ नङा।
औ नोंथांजों आं मोनसे ओ सा मोनसे टपिक लानानै मोनसे सावरायनो आखायाव लादों आर ना नोंथां।
औ औ औ हागोन।
औ नोंथाङा ओ जिब जुनारखौ मा माखौ फिननो मोजां मोनो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ औ हागोन।
दे नोंथां फोरमायना होलाय एसे
जिब जुनार होनबाथ जों गिबियावनो जों सुबुंफ्रा मोसौ बोरमा
औ नोंथां औ औ
मैसो गराय बेफोरबायदिखौ बांसिन फिसियो नङा होमबा। ओ आरो बेनि अनगायैबो जों गोबां हाग्रानि जुनारफोरखौ जों ननि हिसाबै फिनो हायो।
औ नोंथां।
गुबुन जेरै गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै मोसाफोरखौ जेरैबायदि फिसियो सैमाफोर सैमाफोरखौ जेरैबायदि फिनानै गावसिनि मानसि मानसिनि गियान सोनो हायो बैफोरबायदि बेफोरबायदि खालामनो हाय हायोब्ला जों जोबोद मोजां। जोबोर मोजां मोनो आरो गोसोखौ‌ रंजानाय रंजानाय खुसि मोनो बेफोरखौ फिसि फिसिनानै जोङो। जेब्लायबो बिसोरजोंनो खुसि थाबाय थानो हायो सासे मानसिया जेरै
उम थां
गावनि
गावनि गोसोखौ बैफोर जिब जुनारफोर जिब जुनारफोरजों थाफानानैनो गोजोन खालामनो हायो आरो
औ नोंथां।
ओ
नोंथाबो फंनैसो बुंदो नामा बेनि सायाव।
औ दे नोंथां औ। ओ जोंथ ओ गिबियावनो जोंहा ओ मोसौखौ जोङो मोजां मोनो फिनो मोसौखौ फिसिनानै जोङो फिसा होनानै जोङो गाय खेर मोनो आरो बिदिनो बोरमा जेसा दाउराइ दाउफोरखौथ जोङो फिसियो नोङा होमबा नोंथां गासिबो बेफोर माबाखौथ जों जिब जुनारफोरखौथ गासैबो मोजां मोजां ओ गांसो होनानै जोङो गाइखेर मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ
औ आरो जोंहा बो ओ बोरमाखौबो जोंहा नोंथाङा बुंनाय देलाय।
औ दे ओ जों मोसौफोराद जिब जों जिब जुनार फुसिनायजों लोगोसे जोङो जिब जुनार फुसिनानै जोङो गोबां गावनि गावनि खामानि गां गोनांथिनाय जानाय माखासे बे रां रांफोरखौ जोङो आरजिनानै लानो हायो नङा होनबा।
औ, औ नोंथां।
बेनि थाखाय जों गावनि न'खरखौ बेफोरजोंनो जों गावनि न'खरखौ दाना लानो हायो।
औ।
नोंथाङा बे जिब जुनार फिसिनानै माबायदि रां आरजिनो हायो? माबायदि मुलाम्फा जायो बिनि सायाव फंनैसो बुंनानै होलाय।
औ औ दे जागोन नोंथां। ओ जोंहाथ'ओ गिबियावनो जोंहा ओ मोसौखौ बुन्दा नोङाबा बुन्दि लायो आरोना नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथां औ जोंहा जेनेबा नोङो हमनानै ला बुन्दिखौ लाबायानो, बुन्दिखौ लानानै जोङो फिसा होगोन, फिसा होखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ फेदेरगोन फेदेरनायनि उनाव जोङो जेब्ला मोसौआ देरगोन जेब्ला जोंहा न'खराव एसे प्रब्लेम जाबाथाय जोङो मोसौखौ फानगोन आरो नोंथां। फाननानै जोङो जेसेंखि रां इदिनो सय हाजार पास हाजार मोनबाथाय जोङो बेबो बेफोरखौ फाननानै जोङो न'खरखौ सोलियो आरो नोंथां जिब जुनार
औ औ। नोंगौ नों बुंनाया नों बुंनाया थिगानो।
औ नोंथां औ।
जिब जुनार फिसिनानै बे जिब जुनार फिसि जिब जुनारा देरबा बेफोरखौ न'खराव माबा माबा मोनसे जेंना एबा उसुबिदा जायोब्ला रांनि गोनांथि जायोब्ला बेफोरखौ जों फाननानै बेफोरनिफ्राय जों रां मोननो हायो। आरो गावनि गावनि जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनानै लानो हायो नङा होमबा? बे बेयो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जोबोद मोजां खामानि। बेनि थाखाय बिनि थाखायनो जों गोदो गोदाय सुबुंफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जिब जुनार फिसि नानै जों जिउ खुंबोगासिनो दङ'।
औ नोंथां।
औ।
औ नोंथाङा बोरमा आरिखौ नोंथाङा फिसिनो मोजां मोना नामा?
आरो औ फियो फिनो मोजां मोनो।
औ। नोंथाङा ओ बोरमानि नोंथाङा बोरमाखौ बेसे दामाव फानो नोंथाङा मा मा ओ माबायाव फा मा मा दामाव फानो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन, बोरमा बोरमा ओ फिनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों बोरमाखौ बोरमाखौ जों गेदेर फिसायावबो फानो जों गेदेर गेदेर देरबाबो देरबाबो फानो फिसायानो फानबा ओरैनो दा मोननै सिस्टेमाव थायो आरो दामा उम बोरमा बोरमा फानथा बोरमा फान थि बे बे मोननै आलादा आलादा जायो दामा एसे
औ
बोरमा बोरमा फान्थानिया दामा एसे बांसिन जायो
औ
जेरै दुइ हाजार।
औ नोंथां।
दुइ हाजारसोनि गोजौ बेफोरबायदि जायो आरो। ओ
औ नोंथाङा ओ अमा नोंथाङा अमाफोरखौ फिसिनो मोजां मोना नामा?
औ फिनो मोजां मोनो, औ फिनो मोजां मोनो।
औ औ अ-अमानि ओ अमानि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा? मा मा ओ मुलाम्फा खाम मुलाम्फा खालामनो हायो एसेसो
औ हागोन ओ अमाखौथ' जों बर'फोरा अमाखौथ' जों बर' गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो गुन्दै एबा जौ संनानै जौ संनानै बिनि अफ्रिखौ अफ्रि आरो हाग्रा बंग्रायाव थास' बायदिसिना हाना लायनानै अमाखौ अमानो अमानो होनाय जायो बेबायदिनो अमाखौ जोङो
औ
फिसियो अमा फिसिनानै जों फिसा अमा अ अमा फिसा आजाय होनानै जों गोबां गोबां रां आरजिनो हायो आरो ना बेबायदिनो जों गंसे न'खरखौ सामलायनो हायो अमा फाननानै जों गोबां रां गोबां रां आरजिनो हायो जेरै अमा अमा मासेयाव जेनेबा बिस हाजार बिस हाजारखौनो हमना लादो बेफोरबायदिसिमहालागै फिनो हायोबा नों - अमा माथाम माब्रै फिबाथ' गोबां गोबां रां आरजि गोबां रां फैगोन जेनेबा अमा फिसा अमा फिसा फानबाबो जोङो अमा बिमा मासेनि फिसायानो जेरैबा नयथा बार' था बेफोरबायदि जायो जायोबा जों अमा फिसाखौ मासेयावनो दुइ हाजार तिन हाजार बैफोरबायदि बैफोरबायादि मोनो बेफोरबायदियाव जोङो बेफोरबायदि मोनबा जों गोबां मुलाम्फा जायो बेनिखायनो अमा फिनायाबो जोंनि जोंनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि दानिया आं सानो
औ नोंथां
दा नोंथांमोननिखै माबायदि अमा फिसियो बेनि सायाव एसे फंनैसो बुंना हो
औ हागोन नोंथां नोंथाङााखि जि बुंबाय नोंबो जिखियानो बे बाथ्राखौ नों बुंबाय बिदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो सोलियो आरो आरो जिखुनु होनो जेनेबा नोङो बुन्दा ना बुन्दि जोंहा जेनेबा हमना ला आङो बुन्दाखौनो फिबाय
उम।
उम बे बुन्दाखौ जोङो बेलेगनो दान हरनाय ना मा होनो नोंथां? आं बेखौ बारा मिथिया बिदि हरनाय जायो आरो बुन्दाखौ।
औ।
औ नोंथाङा आंनो बिनि सायाव माबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? अमाखौ मा होननाय जायो बिदि हरनायखौ?
बेखौथ' आं मिथिया जोंनि जो जोंनि ओनसोलखै बिदि जागोन ना जायाथाय आं बारा नुवा
औ औ औ नोंथां औ एखे जेबो नङा दे नोंथां औ आरो नोंथाङा देनै बुंनायसाय नोंथां
जोंनि जोंनि ओनसोलखाय माखासे साफा सानै गोबां मानसिफोरा अमा फार्म खालामनानै गावनि जिउखौ दानानै लानो हानाय जों खोनादों बेनि थाख बेनिखायनो जों ओरैनो थायालाबासिनो बेफोर खामानिखौबो मावनो सोलोंनांसिगौ नङा होमबा
औ नोंथां औ।
औ होनबा जों गासैबो सुबुङानो निखावरि निखावरि जायालासे जों गावनि न'खरखौ मोजाङै सामलायनो हागोन बैफोरबायदि
औ नोथां।
मोनफा मोनफा खामानिखौ गावनो गोसो जानानै मावोब्ला जोङो जोंनि न'खरफ्रा जौगागोन
औ नोंथां।
नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना? हेलौ नोंथां अन अननानै कलखौ दोनथ'नोसै नामा? खोनालाबो